हेलौ नोंथां
हेलौ औ खोनादों नोंथां औ
औ नोंथांखौ फन हनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिर दोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां सा
औ औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे औ औ औ बिदिब्ला नोंथां माने जोंनि जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बैसागो फोरबोखौ माबायदि बियै फालिनाय जायो एबा खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा बैसागु फोरबोखौथ' जोंनि ओनसोलफोराव माने ओरैबायदि फालिनाय जायो। जायो मान जोंना बैसागु माने जोंना मोननै आरो जेरै मोसौ सौनि बैसागु होननाय जायो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा गिबि सानाव मोसौनि सान माने मोसौनि बैसागुखौ जों फालिग्रोयो आरो नोंथां जेरै जोंना मोसौनि बैसागु फालिनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा मोसौखौबो माने जोंना थुखैनाय जायो बिदिनो मोसौ थुखैनायाव जोंना गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाय बेफोरबायदि जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो जेरै जोंना लाव फान्थाव बेफोरबायदिनो हालदै आरो जोंना बिदिनो गोबां आरो मोसौ थु खैनो जोंना देग्लि फुथि नांगौ जायो आरो बिदिनो थाराय नांगौ गोबां जिराय माने बुस थुबुरनांगौ आरो जोंनो नोंथां बिदिनो जोङो बेखौ बुथुमनानै लाग्रोनांगौ खायसे सिगाङावनो बुथुमनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो फुङावहाय बेखौ माने ओ बिदिनो ओ फिसा फिसा लेमना लानांगौ आरो जोंहा पानिलाउ फोरखौहाय नोंथां ओ बिदिनो ओ औ लेमना लाखांनाय नि उनाव जोंनो जेरै औवानि ओ खाथि नांगौ जायो ओ जायखौ बुङो जोङो माला सुनो थाखाय मोसौनो ओ बिदिनो जोङो बेफोरखौ जौगार लाखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ साराय एबा खान्थानिफ्राय हांगार हल'नानैहाय जोङो थाव गुबैजों लगायना ला यो आरो नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो मोसौ खौ गलिनिफ्राय ओ खार'नो बाहेरावहाय ला लाना थाङो लाना थांनानै बिदिनो ओ दैमा एबा हाखरफोराव जोङो बेखौ थुखैहैयो आरो नोंथां बिदिनो थुखैनानै जोङो बेखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बेनो ओ बे फोथाखौ माने ला लागायनानै होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना आरो ओइ बै हानानै लानाय ओ फिथाइ सामथफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो सास्रि सास्रि माने बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै फिसा एरबाय था थों होननानै बेफोरबायदि मोनसे जोंना बुंनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओमफ्रायहाय बेखौ जोङो उम अ माने लांदां फोथारफोराव माने हगारनानै होनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंहा थारायजोंहाय होयो हैयै लांनानै लान्दां फोथाराव होनानै दोनहैयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा मोनाबिलि सम जायोब्ला जेराव जोङो मोसौनि गस्ला गोदान होनो जेरै दुरुं फागा बेखौ जोङो फाथोनि फाथोनि माने खायफाफोरा बिदिनो लाइलननिबो लाबो आरो खायफाफोरा फाथोनि दिरुंखौ लाना फैयो औ बिदिनो जोंना बेखौ गलियावहाय बिदिनो धुप धुना सावनानै जोङो बेखौ ओ फुजियो आरो बिसोरनि गस्ला गोदानखौहाय नोंथां बिदिनो बेखौ फुजिखांनायनि उनाव एबा बिदिनो खुलुमखांनायनि उनाव जोंहा मोसौखौ बे देन्दाल गोदानखौ ओ गानहोनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना बै बैसाना औ बिदिनो जोङो बैसाना थांबाय बिदिनो आरो नैथि सानावहाय जोंना मानसिनि बैसागुो फैलायबाय आरो नोंथां बे बै मानसिनि बैसागुआवहाय जोङो सेथि सानावहाय बिदिनो जोंना गोबां बिदिनो गस्ला गोदान गोदान गानो मानसि सुबुंफोराबो ओ गाननानैहाय जोंङो ओ बाथौआव बिदिनो ओ खाला लगायनानै बिदिनो बोर बियो गोदान बोसोरनि थाखाय आरो जोंना बिदिनो उन्दैफोर खौ खुलुम गदोरफोरखौ उन्दैया खुलुमो आरो गदोरफोरा उन्दैनो बिदिनो सनमान होयो बा बिदिनो बोर होयो बोसोन होयो बेफोरबायदिनो जोंहा ओ दिना बारलाङो आरो नोंथां आरो जोंना जेरैहाय बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय ना बेदरनि गोबां जालाय लोंनाय जायो अ बिदिनो आलासि दुमसिफोरबो गोबां जालाय लायनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोंना जेरै बैसागु बोथोरावहाय जेब्ला जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज' ओंखारबोयो माने बैसागो मागिनो थांनो थाखाय बिदिनो बैसागो मागिनो थांनायाव जोंना ओरैबायदि दामग्रा देग्रा लांफायो लोगोआव जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा सिफुं जाबस्रिं माने जोंना गा सैबो माने बर' हारिनि दामनाय देनायफोरखौ लांफानाय जायो बिदिनो जोंहा ज' ज' गामियाव मागिनायनि अनगायै गुबुन गामियावबो जोंहा मागिनो थाङो आरो नोंथां बिदिनो औ मागिनो थां बा जोङो बै सुबुंफोरा जोंनो मागिनो थांनायाव जा एसे हरो माइरं फैसा जोङो लानानै फैयो आरो नोंथां बिदिनो लानानै फैनानै जोङो जमानो माने खाना जानो थाखाय बेखौ दोनथुमनाय जायो आरो नों थां बिदिनो जोंहा बैसागु मोसानो थांनायाव जोंना बर'फोरा बर' आइजोफोरा गोबां गोमो गोमो दख'ना गानो फास्रा गोजा लायो आरो बिदिनो माने ब्लाउसफोरखौबो गोजा गो गोजा बिदिनो खायमा बेफोरबायदि गाननायखौ जों नुनो मोनो मान बेसेबांबा समाय यो आरो नोंथां जेरै जोंना बैसागु बोथोरबा खाम दामनाय सि फुं सुनायजोंनो माने जोंना ओरैबायदि समायग्लैयो माने बैसागु बोथोराहाय बिदिनो जोंहा जोंनि खाम सिफुं दामनायजोंनो जोंना दाावसिन दाउलाफोराबो रंजा फायो औ बिदिनो आरो जोंना बिफां लाइफांफोराबो बारदों बादेनबाय सुइदेेनबाय मोसायो होननानै जों बुङो आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बैसागु बोथोराव जोंना गोबां सुबुंफोरानो रंजायो बिदिनो दावसि न दाउला बिफां लाइफांफोराबो जोंजों लोगोसे रंजाफायो आरो नोंथां बेनो जोंना बैसागो मागिखांनानै रंजाखांनानै उनावहाय जोंना जेरै गामियावहाय मोनसे फुजाबो फालिनाय जायो नोंथां बै फुजाखौ जोङो बिदिनो ओ मोदाय दावदाइ फैफानाय मागिनो थांनायावबोस आ मागिनो नि मुलि दावदाय फैफानाय एबा बिदिनो गाज्रि मोदाय लोगो मोननाय बेफोरखौ एरायलांथों होननानै जोंना मोनसे फुजा फालिनाय जायो बै फुजायाव जोंना गोबां सुबुंफोरानो न'खरखौ गोथार खालामो दुगैयै दोलोबै जोंना बै फुजायावहाय माने थुगि लाबो आरो नोंथां बिदिनो थुगि लाबनानै जों आं गोबां बिदिनो गोदान बोसोरनि बोर बिनानै लायो आरो इयुनफोरा मोजाङै मोजां दिनफोरा बारलांदों गोबां मोजां मोजां बोर बिनानै लायो जोंनि आफा बोराइ बाथौनि जेरावहाय नोंथां बिदिनो जोंना बैसागु बोथोरा गाजा गोमजायै बारलाङो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागु बोथोर बेफोरबायदिनो फालियो नामा नोंथाङा बे एसे सुंथा बेबाबो फोरमायनानै होनो हागोन
औ जागोन नोंथां औ नोंथां नोंथाङाथ' माने बैसागो फोरबोनि बागै गुवारैनो फोरमायलांखाबाय औ बेबायदि बिदिनो माने नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो माने बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां औ जोंहा जेरै नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंहा बैसागुखौ मोननै मुंजों मिथिनाय जायो मानसिनि बैसागु आरो मोसौ मोसौनि बैसागु औ जोङो गिबि सानखौ जोङो मोसौनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो औ आरो बेहाय नै थि जानखौ जोङो मानसिनि बैसागु औ जोंहा बैसागु होनोब्लाथाय माने ओरैबायदि माने रंजानाय बाजानायनि दिन बेजों लोगोसे जोंहा दंफां दंफां लाइफाङाबो गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनायजों माने जोबोद सोमखोर समायना जायो आरो औ औ औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागु होनोब्लाथाय जोंहा माने ओरैबायदि गोसोआ जोंना माने रंज रंजाखाङोदि जों माने बैसागो मोसानो थाखायायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने नोंथाङा बुं थानायानाय बायदिनो जोङो माने आइजोफोरा बेबायदिनो दख'ना गोमो गोमो ब्लाउसखौ थां बेफोरबायदि गाननानै माने बेबायदिनो ज' ज' मोसालायनो थाङो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माने गोदोहायथ' माने जोंहा से दानाव लाांसे खुङोमोन नालाय औ जोंनाथ' दा माने बेफोरबायदि बिनो ज मान सनि सानल'नाय जायो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो माने म बेबायदिनो मोसा मोसा जोबथि सानखालि जोङो माने बेबायदिनो माने गामियाव रंजानाय जायो आरो नों दा औ माने जोंना बैसागो बैसागो फोर बैसागो फोरबोआव जोंहा माने बेबायदिनो बेफोरबायदि साहाफोरनि बिदि माने बारा माबा थाया आरो नोंथां औ जोंहा माने बेफोरबायदिनो सखाय सेरेबनि माने बेफोरबायदि लोंलायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंहा माने बैसागोआव जोङो जेरै माइब्रानि जुमाय लोङो औ बेखौ जोंहा माने बेबायदिनो मास मोनसे बा मास मोननै सिगांनो माने जायनानै दोन नाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा माने बैसागु फोरबोआव जोो मानि साफोरखौ बेखौ बारा बाहायनाय जाया बेबायदिनो जौ आखाय सेरेबफोरखौसो जों बांसिन लोंनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माने बसागो फोरबोआव जोंहा माने गामि गामि बेफोरबायदिनो थल खाम सिफुं दांनायजों माने जोबोद गो गोम माने मोजां खोनायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा मानि जोबोद माने बैसागो फोरबो होनोब्ला जोंनि गोसोफोराबो जोबोद रंजाखाङो। औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागो जोबनायनि उनाव जोङो माने बेफोरबायदिनो गामिफोराव माने फोरबो। फुजा लाखिनाय जायो आरो नोंथां औ जेरै फ्राय जोंहा बिदिनो बैसागो जोबनायनि जोंहा जेरै बाथौ फुजाबो होयो जोङो। औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माने बे बाथौ सानाव जोंहा माने बे बैसागोफोरावनो जोंहा जाला जासि जानाय। जोङो माने बेफोरबायदिनो न'खर औ बेबायदिनो जोंहा फुजा लाखिनाय सानखालि बेबायदिनो गामिनि गंफ्रोमबो न'खरनि आइजोफोरा माने न'फोरखौ मोजांहाय रां लिरस्रां बस्रां बेबायदिनो ह जोम सुस्रांनानै माने बेबायदि सा मा खालामनानै औ बेवहाय माने दौरिया माने दै सार फैयो आरो नोंथां औ। औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेनि उनाव जोंहा माने आइजोफोरा दुस्रां लोबस्रां। स्र' माने मोजां जानानै माने जोंहा बे बाथौसालियाव आर'ज गाबहनाय फोरफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेनि अनगाय दायबो जोंहा माने जोङो खायसे खायसे गामियाव दाबो नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा जोंहा बैसागोनि उनाव जोङो माने हाबा फुख्रि फोरबोखौबो खुंनाय जायो आरो ना थां औ जायखौ जोङो देबा बोराइ आरो देबा बुरि मुङै मिथिनाय जायो औ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो गंफ्रोमबो गामियावथ' जों बे हाबा फुसलि फुजाखौ नुनो मोना ना थां जोङो माने बेबायदिनो दाबो जों गंफा गंनै गामिफ्राव जों बेबायदिनो नुनो मोनो आरो नों दा औ बे फोरबोआव माने जोंहा बेबायदिनो गोबां जोङो माने। बोर बिना बोर बिनाय जायो औ जोंहा माने बेफोरबायदिनो सोरहाबा गथ' गथाइ मोनाखैब्ला मोनाखैमोनब्लाबो बेवहाय माने बेफोर मोननायनिफोरखौ बिनानै लानाय जायो आरो नों थां औ बेनिफ्राय माने बेबायदिनो फरायसाफोरा माने बेबायदिनो मोजाङै मोजाङै माने पास जालांबाय था थों आरो साख्रि बाख्रि मोनथों होननानै बेफोरबायदिफोरखौ बेफोरबायदि बोर बिना लानाय जायो आरो नोंथां औ बे हाबा। फुरलि फुजायाव औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागोनि उनाव जोङो माने बेबायदिनो मोननै मोनथाम बेफोरबायदि फुजा लाखिनाय जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामिफोराव औ बिदिब्लान नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय औ नोंथांजों बैसागोनि सोमोन्दै रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नों
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।